खोनादोंना औ खुलुमबाय नोंथां माबोरै खौराङा नोंथां थांना?
अ दाबो बरथुम जागोना नोंथां नोंथांनियालाय
अ आंनाबो दा सान्दै मोजाङानो
औ औ खोनादों
खोनादों नोंथाङा अ दा बिदिब्ला नोंथांजोंआ जुदि सम दङब्ला आङो नोंथांजों सोलोंथाइनि फारसेसो आङो एसे से सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथां
औ नोंथां सम दं
औ दा बिदिब्ला सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला जोङो सोलोंथाइया जोंनि मोनसे मा एंगारनो हायि माने गोनांथार मोनसे मा बाहागो नङा होनोमब्ला नोंथां दानि समाव बेहाय जोंना सोलोंथाइ गैयाबानो जेबो जाया माने सोलोंथाइ थानानैबो जुदि गैयाब्लाथाय जोंना नो मानसिनि बेंगुरा बायदि दि आरो आथिं थाबो आथिं गैयै बायदि जेरै मेगन थानानै बे जोङो मेगन गैयै बादि। सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो जोङो दानि समावहाय जोङो गसंथानो हायो। दा बेबायदिनो सोलों थाइया जोंना गोदोनि समावहाय जोङो सोलोंथाइ गैयाब्लाबो गोदोनि आबै आबौनि समावहाय जोंहा ओ मुलुग संसारावहाय मा सोलिबोनो हादोंमोन। गोदोनि समावहाय नाथाय दानि समावहाय माने सोलोंथाइ गैयाब्लाथाय जोंहा माने सलिनो थाखाय मुलुगाव माने थांना थानो थाखाय जोंहा जोबोर गोब्राब जानायखौ नुहुरो दा बेबायदिनो नोंथाङा सोलोंथाइनि फारसे जे ओ सोलोंथाइ गैयाब्ला जोंहा माबायदि जेंना जायो सोलोंथाइया माबायदियै माने एंगारनो हायि बाहागो। जोंनि जिउआव बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होदे मा मा असुबिदा जायो जोंहा सोलोंथाइ गैयाब्ला?
औ आ सोलोंथाइ सोलोंथाइखौथ जोङो ओ गोबां रोखोमैबो लानो हायो। अ ओ खिस स आ सोलोंथाइखौ जोङो मा आ बिमा बिफानिफ्राय बुंनाय बा बिमा बिफाया आ बुजायनाय बा बायदिसि थिना अ खामानि थिननाय बेफोरबो जोंनि मोनसे सोलोंथाइ आ बेनि लोगोसेनो आरो फरायनायजों लोगोसे माने फरायनायाथ जोंनिया गिबि नङा होमबा। फरायनाय फरायथारनांगौ आ लेखा रोङाबाथ अ बिदिनो अ दावगालांनो हाया जोंङो मा मानसिफोरजों मोजाङै सावरायनो रोङा जायो आरो लाजि गिनाय गिनाय हाबो औ बेफोरबायदिनो जोङो गोबां अ मानसिया जोंङो गोबां सोलोंनो नांगौ आरो।
औ औ।
अ बिब्दिनो जोङो सो जुदि जोङो अ असोलोंथाइ गैयाबा जोङो अ बायदिसिना बे अ उम ओ बायदिसिना अ जायगाफोराव थांनानै जों नुवा। अ बेरायहैनो दावबायहैनो हा हानाय नङा। अ बा हि बेफोरबायदि पस्टाराव जा लिरनाय दं बेफोरबायदिखौबो रायखांनो थाखाय उसुबिदा जायो। अ गुबुननि हेल्प लानो गोनां जाया आरो बिदिनो आ बेंक फोराव थाङोब्लाबो जोङो मा ओ निनिजे गाव माने आ बे फोरबायदि गोबां प्रसेस थाइ गोबां ओ गोबां फरमाव जोङो मा ओ लिरनां लिरनो हानांगौ जाय नङा होनबा फैसा सा दोननाय बा फैसा दिहुननाय बेफोर बायदियाव माने जोङो मा गुबुननि हेल्प लानो गोनां जायो आरो जुदि गाव जुदि रोङाबा बेफोरबायदि जेंनाया नुजा थियो आरो लोगोसेनो मा सि ओ मानसिफोरजों जोङो मा मोजाङै सावरायनो रोङा जायो आरो मा ओ बिदिनो लाजिनाय गिनाय हाबो नङा होमबा
औ औ नोंथां दा जोंना जेरावखि सोलोंथाइया जोंना मानसि जे जिउआव एंगारनो हायै बाहागो जेरैबायदि सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो जोङो सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजोंसो जोङो सासे माने सुबुं ओ सोदोमस्रि गोनां सुबुं जानो हा हायो जेरै आखल आखु गोनां गियानि माने ओ मा होनगोन इखो मानसिफोरजों माबोरै सावरायनांग खौ माबोरै माने सोलिनांगौ माने सोलोंथायनि गेजेरजों जोंना गासैबो सासे माने सुबुंखौ सासे गियानि गुनि माने गोग्गो सुबुं खालामनो थाखायब्ला जोङो सोलोंथाइनि जोबोद गोनां आरो जेरै फरायनानै इस सोलोंथाइ लानानै जोङो बा फरायनानै जोङो निजेनि आथिङाव गसं संथानो बा साख्रि मावनानै जोङो ए गावनि माने जिउखौ दानो थाखायल' जोङो माने सोलोंथायखौ नाङा जोंनो थिग बेबायदिनो जोंनो सोलोंथाय बेखौ जोंनो माने जिउआव नांगौ आरो जेरैबायदि सासे गियानिया खल आखु गोनां जानो सोलोंथाय थायोब्लासो जोङो गुबुन गुबुन जायगाफ्राव जेरैबाय जोङो दावबायनो थांनो हायो जु जुदि नों सोलोंथाइयानो जुदि गैयाब्ला अब्ला नोङो गुबुन जायगायाव नोङो दाव बायनो थांनानै जेरावनिखि नोङो जायगाखौ नोङो सिनायला बा आनदायनानै थाबाय अब्लाना बे जा लिरनाय थायो जोंनाव जायगानि थं लिरनाय थागोन जायगानि मुं लिरना थागोन दा बेफोरखौ नोङो फरायखांनो स बिदि हायाब अब्ला नोंहा माने जोबोद माने जायगा नायैथिंनो थांनायाव नोंहा माने बिराद माने गोब्राब जायो रो दानि जुगावथ' नों नोंथाङा मोनथिखायो जोंना गोनोखो मुगायावथ' जोंना दा मा जानबुंनि ओ जानबुंनि स सम कम्पिउटारनि सम जोंना गासैबो खामानियानो जोंना मा कम्पिउटारनि गेजेरजोंसो जायो आरोना दा बे कम्पिउ टार आरो जानबुंखौ जोङो ओ बाहायनो गोनांब्ला जोङो माने सोलोंथाइया जोंनो जोबोद गोनांथार सासे सोलोंथाय सु सुबुङा नोङो ओ कम्पिउटार आरो जानबुंखौ नोङो जेरैबायदि मोजां खामानियाव बाहायनानै गावनि खामानिखौ गोरलै मावनो हायो बेबायदि सोलोंथाइ गैयै सुबुङा बेबायदि जानबुं आरो कम्पिउटारखौ नोङो गावनि खामानियाव मोजाङै बाहायनो हाया। दा नोङो कम्पिउटार बा नोङो जानबुंखौ बाहायनाय लोगो लोगोनो बा सोलोंथाइ गोनां सुबुङा बाहा हायनाय लोगो लोगोनो बिखो नोङो मोनसे गावनि गोरलै जानाय खामानियावसो बाहायगोन जेरै बायदि नोङो गुबुन गोजान गोजानाव थांनानै खायसे खायसे खामानिखौ जोङो ओ मालायनो मावनो हैस्लाय साय बा मावनो हैनायनिख्रुइ नोङो गाव जुदि लानानै बि खौ जों कम्पिउटार आरो जानबुंखौ नोङो ओ सालायनो रोङोब्ला नोङो नआव थानानैनो खायसे खायसे खामानिखौ नोङो गावनो मावनानै लानो हायो। सोलोंथाइ थायोब्ला नोङो माने गुबुननि सायाव सोनारनो गोनां जानानै फैया आरोखि नोंथां। दा बेबायदिनो नोङो देहा फाहामसालिनिफ्राय लानानै जोङो बायदिसिना मावखफोराव थाङो बा बायदिसिना खामानिनि थाखाय जोङो खायसे खायसे मावखफोराव थाङो खायसे खायसे जायगाफोरनि जोङो मा मलफोरावहाय थाङो बा नोङो देहा फाहामसालिफ्राव थाङोब्ला नोङो गासैबो समावनो नोङो गोरों मानसिखौ सोलोंथाइ गोनां मानसिखौ गाव रोङाब्लाबो सोलोंथाइ गोनां मानसिखौ नोङो लोगोआव लांफाबाय थानो थाखाय नोङो हेफा हेफाजाबनि थाखाय लांफाबाय थानो हाया। दा हायैनि थाखाय नोंहा जोबोर माने समाव माने उसुबिदा जायो जायनि थाखाय नोङो गावनो जुदि सोलों थाइ गोनां खाब्ला बा सोलोंथाइ गोनां सुबुं खाब्लाथाय नोङो रावनिबो रावनि सायाव सोनारा लाबसिनो नोङो गासैबो जायगायावनो गावनो थांनानै गासैबो खामानिखौनो नोङो गावनो मावनानै लानो हागोन आरोखि। दा बे सोलोंथाइखौ जोङो साख्रि ओ‌ मावनो थाखाय गावनि आथिङाव गसंना गावनि जिउखौ दानो थाखाय नोङो सोलोंथाइखौ जोंनो बिनि थाखायल नाङा होननानै आङो बुंबाय दा बिनि सायाव नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानो नामा?
आं जाखिनि बुंनांगौ नोंथाङाथ बुंखाबाय बे खिनियाखौनो मिथिगौ आंबो। जे सोलोंथाइखौ जोंनो ओ साख्रि बाख्रिनि थाखायल नाङा बा ओ बिदिनो जिउआव थांना थानो थाखाय जोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ ओ दानि जुग ब मा सोलोंथाइ गैयाबा माने आ मोनसेबो खामानिबा बि ओ बिदि खामानिफ्रा जाफुङा आरोना। ओ बेखिनिखौनो मिथिगौ आंबो नोंथाङा जाखिनि बुंदों बेनो।
औ दा जेरैखि जोंनो सोलोंथाइखौ गासैबो बिथिङाव नांगौ जायो नङा होमब्ला नोंथां सासे सुबुं जानाय लोगो लोगोनो जेरैबायदि नोङो बेफार फालांगि खालामना थानो थाखायबो जोंनो ओ माने सोलोंथाइ नांगौ जायो बा आबादारि सासे आबादारि जानो था थाखायबो जोंनो सोलोंथाइ गौ जायो मानो होनोब्ला जोङो सोलोंथाइ लायोब्ला सो जोङो मा खालामनो हायो खायसे खायसे लिरनायफोरखौ जोङो फरायखांनो हायो जेरै नोङो ओ आबादारि सासे से जायोब्ला नोङो आबादारि जानाय लोगो लोगोनो ओ मा मा आब बादावहाय जोङो मा मा मुलि बाहायनांगौ। बा मा मा हासार बाहायनांगौ जों बे फोरखौ फरायखांनानै बायनानै लाबोनो हायो दा बेफोरखौ नोङो बायना लाबो खांनायनि उनावहाय नोङो जुदि बै खायसे खायसे जोंना मुलिफोरा बा हासारफोरा जोंना खालार बारलांनाय
औ औ।
खालार बारलांनाय जु जुदि नोङो मुलि आरो हासारफोरखौ नों जुदि फरायखांनो रोङियाव नोङो बे खालार थांखांनाय जुदि हासार आरो मुलि फोरखौ नों जुदि आबाद मावनो जुदि बाहायफाङो बाहायफ्लाङोब्ला अब्ला जोंनिया आबादा मा जागोन खहा जागोन। दा नों सोलोंथाइ गोनां सुबुंब्ला थ नोङो बेफोरखौ फरायखांनायनि उनावसो नोङो बाहायगोन। दा बेबायदिनो माने आबादारि सासे जानो गोनांब्लाबो जोंनो सोलोंथाइनि जोबोद गोनांथि दानि समावहाय। फार फालांगि मावनानै जानो थाखाय बो जोंनो सोलोंथाइनि गोनां बायदिसिना जोङो रांनि हिसाब खालामनो गोनां जायो माबे बेसादखौ खौहाय जोङो ओ बेसेबां लाबोनानै जोङो बेसेबां ओ बेसेनावहाय फाननांगौ बेसेबां बेसेनाव फाननानै जोङो बेसे बेसेबां मुलाम्फा लानो हागोन बेफोर खौ नोङो गासैखौबो हिसाब खालामखांनायनि उनावसो जोङो बेफार फालांगिखो जोङो खालामनो हागो गोन। दा बेनिखायनो बेफार फालांगि खालामनायावबो जोंनो सोलोंथाइनि जोबोद गोनां आरो।
औ
दा ओ नोंथांमोननि ओनस सोलावहाय ओ गोदोनि समाव ओ जेरै सोलोंथाइ लायालाबासिनो जेरै जिउ खुंदोंमोन। आरो जिउ खुंनो हायोमोन। नाथाय दानि समावहाय ओ सोलोंथाइ गैयाब्ला जिउ खुंनो हाया। होननानै नोंथाङा सोनि ओनसोलावहाय माबायदि? ओ उसुबिदाखौ नुनो मोनो गोदोनि समावथ सोलोंथाइ गैयाब्लाबो जोङो जिउ खुंनो हायोमोन नाथाय दानि समावहाय हाया बेनि सायाव नोंथाङा माबाफोर बुंगोन नामा?
बुंनो गैथला नोंथां।
अ
ओ दा बिदिब्ला जों सम औ समाबो जाबाय नोंथां दोनथन थि नामा?
औ दे बिदिब्ला दिनै सोलोंथाइनि सोमोन्दै बि खिनिखौनो सावरायनाय जाबाय नोंथां।
औ दे गोजोनथों नोंथां।